हेलौ खोनादोना नोंथां अ नोंथाङा मा खालामदो दा
आं दा नै ओरैनो दङ
अ ओंखाम जाबाय नोंथाङा
औ जाबाय
फ्रियानोना नोंथाङा अब्ला दा
औ औ फ्रियानो
अब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ सावरायजागोन नोंथां
औ आयदाया जाबाय मानेखि मानखि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मानेखि दोरोङारि गियानजों रायजो जाबोनाय हिसाबै बिसोर गावसोरनि बेमार आजारखौबो माने खि माखासे दोरोङारि गियान बाहायनानै बिसोरो फाहामना लायोमोन बिनि सायावनो सावरायनोसै नामा सुबुंमोननि बाहायनायनि सायाव बेयो आथिखालाव माबायदि बाहायजायो आरो गोदो बिनि बाहायनाय माबायदिमोन बिनि सोमोन्दै नों थाङा नोंथांनि ओनसोलनिखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन ओं
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंदो
औ दे आं बुंनोसै बिदिब्ला
औ
जोंहा सुबुं मुलि होनबाथ' मिथिखायोआानोा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
सुबुं मुलिया जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोन नंगौ बर' फोरनि गेजेराव गोदो बेबायदि डक्टर बिदि हस्पिटाल फोराव देहा फाहामनाय बिदि गैयामोन। ओ बेबायदि
माने सुबुं मुलिफोरजोंनो बेफोर दोरोङारि गियानफोरजोंनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि मैया गिदिर फिसा बिफां लाइफां बेफोरनिफ्राय नोङो बर' हारिया माने मुलि दिहुनन्नानै गावनि देहाफोरखौ बिदिनो फाहामनानै लाबोदोंमोन। बेबायदिनो बर'फोरनि सुबुं मुलि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां मोननो हायो आरो नङा होनबा नोंथां मिथि सिंगायाव मोननाय बायदि मैया माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां गिदिर बिजिाबफोरनो गासैबो जोंनिया मुं जोंनि बर'फोरा माने मुलि हिसाबै बाहायोमोन। बेफोरखौनो
औ
बेबादि डक्टर फोरनियाव थांनानै देहा फाहामनाय बेफोर गैयामोन। बेफोर दोरोङारि गियानफोरजोंनो जोंहा बर'फोरा गाव गावनि देहाा लोमजानाय साजानाय बेफोरबायदि बेरामफोरखौ एसेबाबो फाहामबोनानै बेबायदिनो लाबोदोंमोन।
औ
बेफोरखौ जों मोननो हायो जों दा जोंनि ओनसोलाव आं जोंनि ओनसोलनिखौनो बुंनांनोसै जोंनि ओनसोलाव ओ ओमफ्राय बिदिनो सुबुं मुलि बाहायनाया दं एसे एनै दङ आरो।
औ
ओमफ्राय आथिखालावथ' डक्टर बेफोर हस्पिताल बेफोरनि सुबिदा जाजोब्बाय नालाय आथिखालाव फ्राय बाराबो गैला आरो बिदिनो एफा एनैखौ सोलिनायखौ नुनो मोनसै नुनो मोनदों आरो। जोंनियावबो बेबायदिनो जोंनियाव दा एसे एनै बिदि उदै सानाय जायोब्ला
औ
ओमफ्राय मा मा होनो सफारि बिजौ गोरलैया बिलाइ बेफोरखौ सिफ्लेनानै माने दैयाव सिफ्लेनानै लोंनायखौ नुनो मोनदों आरो। बेजों उदै सानाया गायो बा उदै गाज्रि जानाय बा खिनाय जानाय बेफोरो गायो बिदि होननानै जोङो खोनानो मोनदों आरो बेनिफ्राय आरो बै खारखा बिफांनि रोदा बेखौबो माने देनानै दे देनानै लोंनाय बेखौबो मोननो हादों आरो माने बेनिफ्राय लोमजायोब्ला गगा मोननाय लोमजानाय बेबायदि जायोब्ला बै मानिमुनि गिदिर फिसा बा सना फुलि रूफा फुलि बेनिफ्राय खिफि बेन्दों जारि खानसिंसा बेफोरखौ माने बुथुमनानै दाउजों ओ बिदि फुदुंनानै लोंनाय जोंनाथ' बर'फ्रा जाला लोंनाय होनोना बेखौ
औ होनो
दै लोंनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव दाबो बेनिफ्राय गगा मोन मोनोब्ला सामब्राम गुफुरजों थाव सिफ्लेनानै मोनामसुनाय बा फुननानै लानाय बेखौबो जोङो आथिखालावबो नुनो मोनो आरो आरो बेनिफ्राय गुजुनाय जायोब्ला जोंहा थुलुंसिजों बेरेमोदै सिफ्लेनानै लोंहोनाय
औ
बेबो बेफोरखौबो बेफोरबो माने आथिखालसिमबो दं आरो आथिखाल गोलावबो जोङो बेखौ माने नुनो मोनो नुनो मोनदों आरो बेबायदि लोंनायखौबो। बेनिफ्राय बै जाब्रां गलमरिस बे हाइजें बेखौ देग्लिनानै लोंनायखौ नुनो मोनो आरो माने फुदुंनानै बे बेफोरबायदि बेखौ फुदुंनानै लोंनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ माने साय जानायाव बे जाब्रांखौ ओरैनो अरनानै जानाय जानानै जानाय बेखौबो नुनो मोनो आरो माने
औ।
बेनिफ्रायथ' जोंहा ओरै आखाइ आथिं बा बहाबा मोदोम बेफोरबायदि सानाय जायोब्ला
औ।
जोंनिया माने बै मा होनो। उम से बेन्दों दङमोन ना।
औ औ
बे बेनदोंनि मुंखौ आं बावबाय औ लटास नामा बे बेन्दोंखौ जेनेबा आखाइयाव खानानै लानाय आथिं आखाइ सानाय बिदि सानाय जानायाव खानानै लानाय बेखौबो नुनो मोनदों आरो आङो बेनि ओमफ्राय आरो मैगकन्न्द बिलाइया बेखौबो गखन्थ बिलाखौ- थाव गोथां होनानै अराव हांनानै माने नानानै लानाय नानानै लायोब्ला आथिं आखाइ बेफोर सानाय मोदोम सानायफ्रा सिनस्रि सानायफ्रा हामो होननानै माने बेखौ नानानै लानायखौबो जों नुनो मोनबोदों आरो।
औ
बेनिफ्राय आरो खर' सानाय बेफोरबायाददि जायोब्ला बे एल'भेराया एल'बेराखौ बे खाफालाव होनानै लानाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनबोदों आरो। बेफोरबायदिनो ओ नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बाहायनाय
औ औ दं नोंथां जोंनि बर'फथ' गोदोनिफ्रायनो मिथिंगायाव रायजो जाबोनाय जायो। हिसाबै बिसोरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थायोबाबो बेफोर दोरोङारि गियान एफा एनै माने ए गोरोबबो होननानै बुंजायो आरो नोंथांनि ओनोलाव मानेे जेरैबायदि उदै सानायाव जि म बाहायो आंनि ओनसोलावबो बेखौनोनाय नुनो मोननाय जादों आरो जेरै- उदै सायोब्ला खि फिनाय जायोब्ला सफारिनि बिजौ बेफोरखौ जोङो देग्लिनानै बिदै लोंनाय बा जानाय बेफोरखौ नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव। आरो बिनि अनगायै जोङो सुबुं जोंनि ओनसोलाव आं बांसिन बिनै मानखि सुबुं मुलि होनना बुङोब्ला माखासेखौ जोङो मोन्थोर बाहायनानै मानेकि अजाफोरा हरनाय बेफोरखौबो नुदों आङो आरो बेनि अनगा ओमफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदि बैफोरखौ सरासनस्रा मोन्थोर गैयालासिनो जों सरासनस्रा मिथिंगानिफ्रायनो लाइफांफोरनिफ्राय बिफांफोरनिफ्राय बुथुमना लायो आरो। जेरैबायदि आं आंनि ओनसोलनिखौनो बुंनोसै सुबुंफोराथ' गोबां आबाद बायदि मावो मानेखि सोरबा बिदिनो आइजोफोराबो मैगं माबा माबि हानाय बे फोराव आखाइफोरा माब्लाबा बौवोबा बिदिनो माबा थै ओंखारबायोबा जोंनियाव मानखि बै हाग्रानि जारमन बिलाइ सिफ्लेनानै होयोब्ला बेबो थैथाब थायो आरो। आरो बेनि अनगायै बै गोजा गोजा सिखा बिलाइ ना मा होनो बेजोंबो माने थैया थाब थायो आरो बेखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। थाङा बुंनाय बायदि जेरै बै लटास बिफाङा बेखौ जोंनियाव जन्दिस जायोब्ला बिनि बिलाइखौ सिफ्लेनानै मानेखि खुरैयाव दोनबाथाय जेब्ला जनदिसा गायो होन्दों आरो आरो बिनि बेन्दोंखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोना आखाइ आथिं आथिं लोमजाबा बेखौ गाननाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायै जोङो मेगन मेगनाबो जोंना माब्लाबा बेमार जायो। बिदिब्ला जोङो मानेखि बै दउदै फुला
औ
बेखौ सिफ्लेना होनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो आरो बेनि अनगायै जोङो माखासे मोन्थोर बाहायनायखौथ' नायनो थांब्ला जोङो जेरै हाथाइनि एम्फौ जानाय बेफोरखौ जोङो मोन्थोर बाहायनायखौ नुनो मोनो। जायो जोंनि ओनसोलाव आरो बेनि अनगायैफोर जायोब्ला जोङो बेखौ थाइजौनि बिगुरा बेजों सुनायखौ आरो बिनि अनगायै बाहायोमोन नाथाय आथिखाल समाजाव जों गासिबो सोलोंथायारि सोलोंथाइ लानाय नालाय बेनिखायनो जों बारा एफा एनै जोंनि ओनसोलाव